औ खोनाबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दङ?
अ आं दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि बागै रायज्लायनो सानदों रायज्लाय जागोन ना नोंथां।
औ - औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथां। ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा बांसिनानो माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ - औ।
औ ओ जोङो माइखौ गायग्रोना लानो थाखाय जोङो ओ जोङो दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ।
जोङो बेनि उनावहाय जोङो ओ माइखौ दुब्लिखौ हालेवखांबाथाय जोङो माइखौ फोनानै लानाय जायो आरो जोङो बिदिनो आखाइजों सास्रि सास्रि बिदिनो फोनाय जायो।
औ।
ओ फोखांनानै बिनि उनावहाय जोङो खोथियाया एसे एसे गोजौ जौवोब्लाथाय जोङो ओ बे खोथियाया गायजानाय जायोब्लाथाय जोङो बेखौ हाजिरा लानानै जोङो फुनानै लानाय जायो आरो।
औ।
फुखांनायनि उनाव जोङो ओ बे गायग्रा हाखौ दुब्लियाव जोङो बेखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। हालेवनायनि सिगां जोंना दुब्लिया दै गोनां जानांगोन। दै गोनां जाबासो जोंना बे दुब्लिया हाब्रु माइ गायजानाय जागोन। बे दुब्लिखौ एवखांनायनि उनावहाय जोङो बे खोथिया फुनानै लानायखौ जोङो बे दुब्लियावहाय लांनानै जोङो गायनाय जायो आरो। हाजिरा लानानै जोङो बिदिनो हा बुरजा - बुरजा थानायफ्रा हाजिरा लानानै गायनाय जायो। बांसिनानो दैज्लां बोथोरावहाय अखा हानाय जा अखा हानायखौ जों नुयो। ओ आरो जोङो ओ नांगोल एबा ट्रेक्टरजों जोङो हा एवनायखौ जों नुयो। नाथाय दाना बांसिनानो जोङो नांगोलजों एवनायखौ नुनो मोनलिया बांसिन ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो आरो।
औ।
हल ऐवखांना जोङो बे खोथिया फुनानै लानायखौ ओ जोङो बिदिनो हाजिरा लानानै गायो। जेरै जोंनि ओनसोलावहाय हाजिरानि दामा तिनस'। बेफोरदि आरो आरो जोङोहाय जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोजान गोजान जायगायावहाय उम गायहैनाय जायो जोङो बेहाय गायनो थाङोब्लाथाय जोंहा दामफोरा एसे बुरजा मोननाय जायो आरो जोङो बिदिनो पासस' बेफोरदि मोननाय जायो।
औ।
दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ बायदिसिना माइ गायनाय जायो। ओ जोंनि ओनसोलावहाय रनजित, जोसा, माइब्रा बास्मति, खर्मा आरो गोदान गोदान माइ ओंखारनाय कुतुर प्रसाद द' जों बंग' बन्दु बेफोरखौनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन गायनाय जायो आरो। आरो ओ जोंना माइब्रा माइखौ जोङो फिथाबो जानाय जायो जेरै जोङो थावनि फिथा एन्थाब इदि जोङो माइब्रा माइरंजोंहाय ओ फिथा जानाय जायो बेफोरखौ जों बानायना जानो हायो आरो नख न आवनो आरो जोङो माइआ माइया जेब्ला गोजौ जाना नै माइ फिथाइ जायो बियो माइ फिथाइया गोमोन गोमोन मोनब्लानो जोङो माइखौ हानाय जायो आरो। माइखौ बांसिनानो हौवा मानसिफोरा हायो। बेखौ जोङो खासिजों हानाय जायो ओ माइखौ हाखांनानै जोङो बेखौ न आव लाबोनाय जायो आरो। बावखाजों बाननानै न आव लाबोखांनानै जोङो ओ मोसौजों एबा जोङो मेसिनजों माइखौ नानाय जायो। नाखांनानै जोङो ओ माइखौ एस्रा बिदिनो जिगाबा एस्रा बिदि दोनथुमनाय जायो आरो। ओ जिगाबखौ जोंहा ओ मोसौनो जानो थाखाय जोङो ओ जमा दोनथुमनायो आरो माइ माइ खौ जोङोहाय जोंनो जानो थाखाय जोङो बेखौ ओ दोननाय जायो जोङो माइखौ ओ इदिनो सानथामसो जोङो लामनानै जोङो बेखौहाय लामखांनानै ओ मेसिनावहाय जोङो सौनो लांनाय जायो। सौनानै बेनो जोंनि जानाय आदार जायो आरो। ओ दैज्लां बोथोरावहाय आरो जोंना गुबुन गुबुन बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै जोंनियाव ओ पथल आरो जिंखा बल बिदिहाय गायनाय जायो आरो आरो फालौ लेस्रा भिन्दि बेफोरखौ गायनाय जायो बांसिनानो। आरो जोंना दैज्लां बोथोरावहाय ओ बिदिनो मोसौ बोरमा होनो थाखाय जोंहा जायगा मोना जायो। माइ गायजोबनाय जायो नालाय जोंहा मोसौ बोरमाखौ होनोहाय एसे खस्थ जायो आरो दुब्लिफोराव लांदां जायगा गैया जायो। आरो दैज्लां बोथोरावहाय उम जोंहा गरम बन्दबो होनाय जायो स्कुलफोराहाय बे गरम बन्द हाय जोंहा टिउसन लानो थाखाय मोजां आरो। आरो गामि गामि बांसिनानो दानाथ गरम बन्द आवहाय टिउसन होनाय जायो। गरम बन्द आव जोंहा टिउसन लानो थाखाय मोजां जायो आरो जोङो गरम बन्द आवहाय बिदिनो बेरायनोबो मोजां जायो आरो। गोजान गोजान जायगायावहाय जोंहा बेरायनो थांनो मोजां। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आंबो फोरमायनो हागोन नोंथाङाथ सरासनस्रायै बुंलाबायानो दै दैज्लां बोथ थोराव जोंनि माइ आबाद मैगं थाइगं बेफोरनि सोमोन्दै बुंलांबाय नोंथाङा थेवबो आंबो आंनि थौले मेलेम जों मोनदांनो हानायखौ आङो नोंथांनिसिम ओ फोरमायनोसै नोंथांनोबो। जोङो माइ ओ जोङो दैज्लां बोथोराव जोंनिया जानो जानो जोंनिया जानाय आदारा जाहैबाय माइरं बे माइरंखौ जोङो मुवानि थाय मोनो होनोबा जों बेखौ फार्स्टआव जों बेखौ माइ गायग्रोनांगोन बेनि उनावसो जोंनि बुहुमाव जेसे मानसि दं बेफोर गासिबो ओ माइरंखौ मोनगोन आरो बेनि बे माइरंखौ जोंङो बोरै ओ गायगोन बेनि प्रसेसा मादि बोरै गायगोन बोरै मा नागोन बोरै माबागोन बेनि सोमोन्दै बुंनो थांङोब्ला जोंङो बे माइखौहाय जोंङो जायखौ जोंङो बिधान बुंङो बिधान एबा जोंङो न'आवनो थाखानाय बिधान पुरान बिधान आरो जोंङो बायनानै लानाबो फैजायो नार्स जारिनि बिधान बे बिधानखौ जोंङो ओ फोनो थाखाय जोंङो खोथिया फुंनो थाखाय जोंङो ओ बेखौहाय जोंङो दैयाव खाननै बा खानथामनि थाखाय फाथोनि बस्थायाव सोमना दोनथ'नाय जायो आरो नोंथां बेयो जेब्ला गाज जा बेरगोन अब्ला जों बेखौ बोखांनानै आरो जों बोरियावबो जोंनि न'आवबो थिकिदै थिखांनानै जों बेखौबो खाननै बा खानसेनि थाखाय जोंङो ओ थास' बिलाइ एबा माबा मोनसे बिलाइ गिदोरजोंहाय खोबना दोनथ'नायखौ राननो थाखाय बियो अब्ला रानलांङो आरो दैया अब्ला जों रानलांबाथाय जोंङो बेखौ ओ दुब्लियावहाय जोंङो जा दुब्लियाव जों खोथिया फोगोन बे दुब्लिखौ जोंङो मोजांङै सैनै सैथाम एवना लानानै दै दै होना दै होनानै नांगौबायदि दै लाखिनानै आलि होनानै जों बेखौ ओ लाना थांनानै फोनायखौ नुनो मोनोसै आरो बिदिनो खाननैसोनि उनावनो बियो देरमाहा एक माहा जायोब्ला जों बेखौ ओ जोंङो बेनिस सिगां जोंङो बेनि आगोलाव जोंङो ओ बेयाव नांगौ जानाय हासारफोरखौबो होनाय खौ नुनो मोनो आरो ओ बेनि बेनि उनाव जोंङो हासार होखांनानै खैदिनसो थानानै जोंङो बेखौ खोथिया राबाथाय जों देर माहा खम बेसे एक माहा बिदि जायोब्ला जों बेखौ फुनाय नुयो आरो आखा सिस्टेम बा न'आवनो फुनाय बिदि फुनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोंङो बेखौ फु खांनानै जोंनि दुब्लिखौ आरो बाव माइ गायनो थाखाय जोंङो बेखौ एवना लानांगौ सैनै सैथाम अलि होनांगौ दै लाखि गिनांगौ आलि खौ मोजां होनानै मोजां हाग्रा बंग्रा गैयाजसे जोंङो मोजां गायोब्लासो मोजां फिथ जायखौ मोनो नालाय बेनि बेनि थाखाय जोंङो मोज जाय एवनानै मोजां ओ मावनानै जोंङो बेखौ गायनाय जायो आरो बे खामानि खौ गायनाय खामानिखौ बांसिनानो जोंनि आइ जो मह आ-आइजोफोरा गायो आरो बेखौ गायोब्ला जोंङो गोबां ओ बे दैज्लां बोथोराव जोंङो ओ थाइसे थाइनै रां आर फिनो हायो आरो आ रां आरजिनाय खाबु मोनो जोंङो बे दैज्लां समावनो ओ हिन्जाव माहारिया बिदिनो जोंङो जोंनि माइ बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ थायो। जेरैहाय बंगबन्धु, बासमति, रनजित ओ सुत्तुर पसत्तुर बेफोर बायदि बायदि रोखोमनि नार्सारिनि पेकेटिं मा बेफोरखौबो बायदि बायदि थायो आरोहाय बिदिनो जोंङो बेखौ नो बे माइखौ गायखांनानै आरो जोंनो बेयाव ओ होबावनांगोन जे जोंङो हाग्रा थैनाय मुलि आरो जोंङो हासार गोबां हासार नार्सारिनि ओ हासार होनाया जोंनि थाखाय मोजां नंङा थेवबो दानि जुगाव जोंङो हासार होआबाथाय माइखौ मोननो नागिरा आरो खम मोनो ओ जों दानि जुगाव हा हासार होयै होयै जोंङो हासार आ हासार होखानांगोन आरो हासार होयि जायगायाव बे माइ बारा जानाय नुवा आरो। बिदिनो जोंङो हासार होखांनानै हाग्रा जाबा हाग्रा हो हाग्रा थैनाय मुलि एबा जोङो हाग्रा फुनाय हाजिरा लानानै बा न'आवनो फुनानै जोङो मो जां स्स्रां खालामना होनानै होनाय जायो आरो बेनि खाननैसोनि उनाव जौलांगोन बेयाव कारति गासा बाउगोन बे माइआ औ जौबाथाय बेनि उनाव बेयो बिबार लागोन फिथाइ लागोन बेनि उनाव बेयो खाननैसोनि उनाव मोनगोन बे मोनोब्ला जोंहा माइ माइखौ हानानै न'आव लाबोनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानि जुगाव ओंखारनाय मेसिन जायजों जोङो हानोबो हायो नानोबो हायो नाखानानै लाना फैखानो हायो दुब्लिनिफ्राय न'आव। अ खम समावनो जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो जेरै जोंनिया दैज्लां बोथोरावबो दानिया मोसौजों एवा लासेनो ट्रेक्टरजों एवनानै जों खम समावनो जों जे माइ गायनायखौल' ओं माव-मावो बिदि नङा जों बेलेग खामानिखौ होसोनो हायो जों खम समावनो गोबां खामानि मावलांनो हायो आगोलोहाय जोङो ओं मोसौजों एवनायाव गोबां दुइ माहा तिनमाहा माइ गायनो थाखाय नांगौ जायोमोन दानिया जों माहासेयावनो फोजोबनो हायो आरो ओं बेयो जोंनि थाखाय मो जां नाथाय जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला जोंनिया ओ हाया मोजां जाया आरो मो सौ मोसौजों एवबामो जोंनिया बांसिन फिथाइखौ मोनोमोन दानि
औ
जोङो ट्रेक्टर नस्थ' खालामना लानाय जायो आलि फिसाफोराव दुब्लि फिसाफोराव जायफोर ट्रेक्टर आलिखौ सेफायनानै लामा गैयाबा जोङो ट्रेक्टरखौ लांजाया दै गोथौ एवजाया बिदि ओं प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगावहाय
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो माइखौ ना खानानैबो लाना फैजायो आरो औ बिदिब्ला समा जोंना जा जाथ'बायमोन नोंथां दोनथ' जासिगोन नामा नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां। उम